खोनादों नोंथाङा? हेलौ।
हेलौ खोनादों।
हेलौ।
खोनाया।
अ आं खोनागासिनो
खोनादों ना नोंथांङा
खोनादों खोनादों
हेलौ
हेलौ हेलौ खोनादों खोनादों हेलौ
खोनादोंना
हेलौ खोनादों
हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनादों ना नोंथाङा
खोनादों हेलौ
हेल हेल'
हेल हेल
हेल'
खोनायाखै नामा हेल'
औ नोंथां खोनाबाय
औ खोनादों
औ नोंथां
औ आंथ' एरैना दङ'
हा
ओरैनो दं होनदां
आदसा नोंथाङा ओंखाम जाखांबायमोन नामा
जानायाथ' जाखांबायमोन
आ
आ
ओमफाय माने आं नोंथांजों मोनसे आयदाखौ आयदा आयदानि बागै सावरायनो होन्नानै सानदोंमोन आरो नोंथांजों नोंथाङा जुदि दसे सम होनो हायोब्ला
सावरायजागोन ना अब्ला
औ सावराय जागोन
औ औ बिदिब्ला जों आयदानि सायाव आवगायदेनोसै जे मा माखासे मबाइलनि गाज्रिफोर बा आरो माखासे मोजां मबाइला मा जाहोनाव मोजां आरो मा जाहोनाव गाज्रि नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा औ ओ मबाइलाथ' आङो मोननैखौबो माने औ खोनादों हेल' आनिखौ खोनादों हेलौ खोनागोना खोनायाखै
नोंथाङा एसे गोसा होनो हागोन नामा औ एसे गोसा होननो हागोन नामा
ओ औ खोनाबाय माने नोंथांनि आवाजखौ मोजाङै खोनायाखै बा लासै खोनादों ओ ओ औ आंथ' सानो मबाइला मोजाङै बाहायनो रोङोबा मोजां गाज्रियै बाहायबा गाज्रि आरोना ओ आं मोजांनि बेलायावनो होनसै खोनादों मोजां बुङोबा जोङो ओ जेब्ला गोदो मबाइल होननाय बुस्थुआ गैयामोन अब्ला जोङो मा खालामो माने गोजानाव थानाय जिहेथु जोंहा सिनाखि मानसि बा ओ बेलेग न'खरनि मानसिफोर खौ जोङो जगाजग खालामनो थाखाय जों मा खालामोन लाइजाम लिरोमोन। नङा हबा गोदो ओ लाइजाम लिरनायाव मा जायोमोन। जोङो लाइजामखौ ओ दिनै लिरनानै हरोबोला। बे लाइजामा माने ओ साननै बा सानथाम थानानैसो ओ जा जायगायाव मोनहैनांगौ बैहाय मोनहैयो। जोंहा बिदि जानायनि थाखाय। गोबां माखासे माने प्रब्लेम जादों जेरै माने इमारजेन्सियाव जोंहा खौरांफोरखौ हरनो हाया। नांगौ समाव हरनो हाया बिदि आरो न खिन्थु जेब्ला जाम्बुंआ फै माने फैनायनि उनाव उनाव मा जाखो जोङो माने गोजान जानानै थानाय बिनिफ्राय जोबोद गुबुन हादराव थानाय। गुबुन जोबोद गोजानाव थानायबाबो जों मा खालामनो हायो खौरां लालायलायनो हायो नङा
औ।
माबोरै गाज्रि मोजां बैफोरखौ लानो हायो आरो। फरायसाफोरनि सुबुङा मोनसे माने जोबोद। गाहामै माने मदद खालामो जिथु फरायनाय बेलायाव जोङो। माने मोननि माखासे फिननायफोरखौ माने जोङो मबाइलनिफ्राय मोननो हायो बा फोरोंगिरिफोरा